औ हेल'।
औ नोंना नामा मामोनलाय?
जिमि ।
औ ओमफ्राय आंना लिलि ओमफ्राय अबेनि नोंथाङा।
आङो काजलगावनि।
औ आंबो चिरांनिनो। ओमफ्राय उ। औ नोंसनिथिं बोथोरफ्रा दा माबायदि? जेनेबा अखा हादों ना गरम बारा।
बोथोराथ' बिदिनो मोजाङानो सानदुं दुंनाय। बिदिनो दसेनो अखा हानाय।
औ गरमा थाग थिगानोना आरोना? जोंनियावबो दिनैहाय। सानदुं दुंदों ओमफ्राय बिदिनो फुं फुुं वावहाय जेनेबा अखा हायो आरो। दासान्दि नै दिनैहाय हायाखै ओमफ्राय औ जोङो दा ओमफ्राय मा टपिकनि सोमोन्दै रायलायगोन। जानाय लोंनायनिखौ राय्लायसै खोमा ना?
उ।
औ ओमफ्राय ओंखाम जाखांबायमोन नोङो?
जाखांबाय औ दहायनो जादों।
औ आं जाखांबाय मा ओंख्रि जायामोन?
ओंख्रिया माबासोमोन उम दालि आदु आ। ओमफ्राय सवाबिन बाथोन। नोंसिनालाय मा मा ओंख्रिमोन?
आंनिया माबासो ओ दालि जहल ओमफ्राय आलुफाजा।
ए जाखांबाय नोंहाबो?
बेहायनो जादों आङो।
बाय खबर सबर गासै
खबर औ खबर औ औ मोजाङानो नोंनालाय
आंहाबो बिदिनो।
औ औ। दाबायदियावथ' थास' थास' मोनो ने थास' बिबार थास' आयथिं। थास'फोर
उ मोनो मोननायाथ' जानाय जाथ'वाखै जोंहा।
औ आगर आगरफोराथ' दामानि माने दा दाबायदियावहाय राथ'वाखै खोमा माने रुइथ'व खोमा संबाबो ने।
जानो मिथिया बाजारफ्राव फानथ'वाखै खोमादां ना फानबायसो मिथिलाय लाङा आङो
औ औ ओमफ्राय औ।
खोयाखोय नामा नोंस्रालाय।
थास' बिबारखौ। जाबथ'नाय जायाखै थास' बिबारखौ माबायदि सङो। मिथिया आङो दे खिथादो नोङो।
आंबो मिथिया बिदिनो। बिदिनो संगोन बेयो जेन'बा। हाबाय माबाय जेन'बा रुनांगौ खोमान। दांलायना आं सोरखौबा सोरखौबा एसे दै गुदुंजों माबानाय नुयो।
आतसा ओमबा नोंबो मिथिया आरो ना।
बांद्राय मोजां मिथिया ओरैनो आङो माबाफ्राव नुदों आरो मबाइलफ्रावलाय बिदि। बिदिनो हाबाय माबाय डाइरेक एवबाय मो जों आं संख्रि बानलु हालदै संख्रि मस्ला नांसारजोबनाय होबाय। सोरबा सोरबा बिदिनो गावबा गाव माबा। थायो संनायनि सिस्टेम थायो। माबायदि संनानै जायो गावनि गोसोसै आरो।
नों माबाफोर ओंख्रि संनो मा होनोमोनलाय रोङाबा सोंदो दे नोङो माखौबाफोर माबाफोर ओंख्रि नों जानो गो गोथाव मोनो मिथियाबा होनदां।
आं अनलाजों। आङो अनला रोङा खोन्थादो दे?
अनला ओंख्रिखौ रोङा। अनलाखौ माजों जानो गोथाव मोनो नोंलाय दाउ अनलाया अनेक दाउजों अनलाजों मेवाइजों दाउजों बिराद गोथाव जायो अनलाया। दाबायदियावथ' मेवाइ बोथोर अलाखौहाय नों जुदि अनला ओं ओंख्रि जानोबा अनलाखौ नों माइरंखौ फार्स्टावहाय नोङो दैयावहाय सोमनानै दोनग्रोबाय हो खारन देबा गुरै जानायनि माइरङा ओमफफ्राय देनानै सोमनानै दोननानै नोङो दसे उनाव बिदिनो बोखांनानै नोङो दै सहोगार होनानै बिनि उनाव नोङो देनानै लाबाय आरो उवालावहाय देनानै लानानै नों जुदि दाउ बेदरजों जानो लुगैदोंबा जेनेबा थाव संख्रि बानलु हाग्रोबाय हानानै थाव एसे होन नानै जेनेबा संख्रि बानलुखौ ओ सामब्राम बानलुफोरखौहाय होसननानै बेनि उनावहाय नोङो एसे एसे खामब्राम खामब्राम जाबा बानलुफोरा संख्रि माबा सामब्रामफोरा नोङो दाउ खौहाय होबाय आरोखि दाउ बेदरखौहाय होनानैहाय दाउ बेदरा एसे माने खामफ्राम खामफ्राम जांनाय नों एवबाय एवनानैहाय बेनि उनाव दै होबाय दै होननानै नोङो जेब्ला दैया गोदौओ एसे एसे होनांगौ आरो दैखौ नायथावथावनो जेनेबा नों अनला ओंख्रिखौ बेसिबां सिम संनो बेसेबांनि आन्था नायनानैहाय दैखौ होनांगौ आरो जेब्ला दैया ग्लाब ग्लाब गोदौवो होमबा नोङो बै नों देखांनानै लानाय अनलाखौहाय अनला गुन्दै अन गुन्दैखौ नोङो मानसिफ्रा ओरैनो बिनो अन गुन्दैखौ ओरै फ्रि फ्रि सारनानै होयो ओमफ्रायो सोरबा सोरबा खुरैफ्राव नङाबा मोनसे बासनफ्राव दै एसे लानानैहाय बेवहाय अनला गुन्दैखौ होनानैहाय बिनि बिदैखौ होयो आर ना।
माबा -माबायाव होयो आरो ना जेन'बा मा होनना बुं फ्राय दाउ दाउआवनो दाउ दाउनि दैयावनो दडाइरेक्ट बैखौ हरबाय ओमफफ्राय नंखारैयालाय थारैनो जखाखौ
खारैखौहाय जेनेबा नोङो- उनाव ओ सिगाङाव होबाबो जायो जेनेबा नोंनि बेसेबां कारै नांजासिम जेब्ला नों साखिदों होनबा मिथिगोन ना। खारै नांजासिम मेक्सिमाम मानसिफ्रा खोस्लिनै खोस्लिथाम बेबायदि होयो आरोना। माने खारैया खाराबा एसे खराबा खो खोस्लिनै खोस्लिथाम बेबायदि होयो आरो ना ओमफ्राय जेब्ला नोङो ग्लाब- ग्लाब गोदौओ सोरबा खारैखौ होयो सोरबा उनावहाय होयो बेनि उनावहाय नोङो नों माबायदि होयो नों अन गुन्दै होनोबा नों फ्रि -फ्रि सारनानै अनला हरि नों होनाय टाइमावहाय खोस्लिजों एरबाय थानांगौ आरो ना जाहाथे बे अनलाया फिसु- फिथर लाथा हाया नङाबा नों एरालासिनो दोनबाया बेइ ग्लाब गलाब गोदौनायजों बियो माने फिथर -फिथर लाथा खायो आरो ना। औ खामथाबो ओमफ्राय बेनि उनाव एवबाय थायो एवबाय थानानै ओ एग्लि ओरै एरबाय थानांगौ आरो होनाय टाइमावहाय बेनि उनावहाय नोङो एरबाय थानानैहाय उनाव इसे माबाबा नोङो नों खारैखौ होदो। नोंनि आन्था जेनेबा बांसिन खोस्लिनि- खोस्लिथामफोरजों नाङो आरो जेनेबा खोस्लि ओरै मिडियाम साइस बेफोरजों आरो। ओमफफ्राय नों होनानै लानानैहाय बिदिनो गोदौ होबाय। ओ एसे लाव- लाव जायो ना उनावसो एसे आमथा आमथा जालाङोना इसे लाथा -लाथा। सोरबा -सोरबा बांसिन मानसिफ्रा लाव दानो मोजां मोनो सोरबा -सोरबा आमथा जानो मोजां मोनोथ' नोंनि हिसाबै एसे एसे आमथाबा माने बांसिन गोथावसिन जायो नालाय
उम
बे हिसाबैहाय नोङो जेनेबा बे टाइमावहायनो नोङो जिरा आरि देग्लिखानानै लाखानाय दंबा जेरा आरि होबा माने बांसिन ओंख्रि बे गोथाव जायो नालाय टेस्टा सुवाद फैयो नालाय। जिराफोरखौहाय होसनदो आरो। होसननानै जाहाथे उनावहाय जिराफ्रा जेनेबा मोनामा आरो नङाबा नोङो थाब होआबा मोनामनो नागिरा नों खां-खांग्रो मोना खांनाय थाइमावहाय होयोबा जिरिया नङाबा मोनाम होनो हबावो ना बेबायदि जायो आरो ना। ओमफाय नोङो जिराफोरखौ होना लानानै दसे नोङो गोदौ होबावदो आरो। एथि आमथा- आमथा जाजासिम। जेनेबा गोथाव फैनायसै बिनि उनावहाय नोङो दुन्दियाफोर दंबा दुदिया बोथोरफ्राव नङाबा गंगा दुन्दिया बोथोरफ्राव नोङो बे दंबा गोथावसिन जानायनि नों बे जेनेबा अपसन बायदि आरखि नों होबा होजायो नों होआाबा थाजायो आरो बिदि होबा जेनेबा हनगार दुन्दिया नङा दुन्दिया होबा माने मोदोमनायबो फैसिनो नालाय ओंख्रिया औ। औ गोथाव जासिनो आरों। थ' बेबायदि होनानैहाय उनावहाय खांदो आरो बेबायदि। औ थास' आथिंफोर औ
उम सबायफ्राबो बिदिनो जाहैबाय।
औ -औ सबायाइाबो जेनेबा सबाया बेबायदि जेनेबा नोङो सबायाइखौहाय एवदो एवनानैहाय हुख्रेमदो नङाबा गायहै उवालफोराव देयो आरो मानसिफ्रा। ओमफ्राय उालफोरावहाय देनानैहाय जेनेबा सबायाइखौ उालफोराव देनानैहाय ओ बिदिनो लानानैहाय बिदिनो रुयो सबबायखौहाय। नङाबा औ कुकारफ्रावबो औ जायहा कुकार गैया जेनेबा सारायफ्राव सोरबा -सोरबा रुयो बेफोरबायदि आरो। रुग्रनानै जेनेबा जेब्ला रुयो होनबा संख्रि सिगांनानै रुइयो आरो होमबा साबसिन रुइयो बेबायदि आरो।
ओम
बा ओंख्रिफोरजों दस्रा ओंख्रिफोर जानोबा जेनेबा नों बेदर फोरजों जायो बे दाउजों संबा सबायजों बिराद गोथाव जायोना दाउफोरजों जानोबा नोङो बिदिनो सामब्राम बानलु थाव सेरग्रोदो नोङो एसे ओमफाय दाउखौहाय होदो दाउआ बिदिनो खामफ्राम -खामफ्राम जालायनानै नों एवथ्रमदो एवथ्रमनायनि उनावहाय सबाय जेब्ला नों रुइखानाय दंना सबाय बेखौहाय होसनदो आरो। जेब्ला दाउआ एसे खामफ्राम- खामफ्राम जायो होमबा नोङो सबायखौ होदो आरो ओमफ्राय होनानैहाय नोङो नोंनि खारदै -खारदैखौ बेसेबां खारदै नांगजासिम नों खारदैखौ होसनदो आरो। खारदैखौ होदो ओमफ्राय दैयाबो नोंनि नों आमथा आामथा जानोबा ओदिनो दै बुरजा होदोंबा नोङो बेखौनो जबजासिम जबजासिम नोङो एसे अरफोरखौहाय मिडियाम साइस होनानैहाय माबादो आरो। बेनि उनाव जेब्ला नों आमथा आमथा जायो होमबा नों बेयावबो बिदिनो जा आरि होदो जेब्ला मोनहा मोनहा आथा जायो जेब्ला ओंख्रिया गोथाव टेस्ट फैयो खारै सारै नांजोबो संख्रि थंख्रि गासैबो हबा नोङो दुन्दिया नङाबा गंगार दुन्दियाखौ नोङो दंबा होदो आरो गोथाव जायो सबयावबो दाबायदियावहाय नोङो दैज्लां बोथोराव नोङो माबा दुन्दियाखौ मोन ना गंगार दुन्दियाखौसो मोनो नालाय थ' गंगार दुन्दियाखौ होबाबो गो गोथाव जायो आरोना।
औ
बेबायदि सङो आरोखि हेल'
औ होनबा दोननो दोनथ'नोसै नामा जां
औ औ दे दोनथ'नोसै दे औ दे औ।